खोनादों ना? ओ नोंथाङा मा खालामगासि दायो।
दा माने एसे बाहेरायाव दं आरो माने बायजोआव एसे माने बार हावा जा फै दं आरो। ओ थासारियाथ' दासान्दि बोथोरा मो मोजाङानो माने एसे बार खोलो खोलो बारदों। उम बोथोराबो अखा गैया माने बोथोरा मोजाङानो आरो। जोमैफोरबो बांद्राय गैया। एसे मो मोजाङानो आरो बो
अ अ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो जिरा नायनानै होनब्ला जों बोथोरनि सोमोनदैनो सावरायनोसै नोंथां। ओं-ओं औ-औ नोंथांनि बायदिब्ला। जोंनो अखाखौ मानो नांगौ? एसे फोरमायनानै होलाय।
औ-औ जागोन दे नोंथां माने अखाखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जों औ-औ माने अखाखौ जोंनो मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जोङो जिहुते जो बर' माहारि बा सुबुं माहारिया आबादनि सायाव सोनारो आबादनि सायाव सोनारोबोला जोंनो दैनि गोनांथि जायो बे दैनि गोनांथि जानाय बे जोंनो माने आबाद मावनो बा खेथि मावनो ओ आरो ओरैनोबाबो माने बिफां-लाइफां बा जिब जुनार थांना थाजिम खालामजानाय जोंनो अखाखौ गोनांथि जायो माने अखा नांगौ आरो अखा हायोब्लासो माने बिफां लाइफां दैमा-दैसा रानस्राव दैमा-दैसा बा हाखर आलाफोरा माने अखाजों माने बुं बुंफबो बुङो आरो आथिखालावथ' माने औ अखाखौ अखाजोंनो माने अखा हायोब्लानोसो माने माइ गायनो हानाय बेफोरबायदि रा हा औ मोनो। माने अखाजों सोनारनायफोरा माने अखाजोंनो मायखौ गायो आरो
औ-औ नंगौ नोंथां सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा। जोङो अखाया अखाखौ जोङो सुबुं माहारिनि थाखायल' गोनांथि नङा जोङो मा मिथिंगायारि हिसाबै बिफां-लाइफां हाखर हाला जिब-जुनार दावसिन दाउला गासैनोबो जोंनो अखाखौ गोनांथि जायो जोंहा अखा हायाब्लानो गोबां गरम जायो थासारिया बेनिफ्राय आरो जिब जुनारफोराबो गोबां आंखालाव गोलैयो खस्थ' मोननो गोनां जायो बेनिफ्राय आबादारि जिउआवथ' जोनो अखाया जोबोद जोबोद गोनां माने बान्दो बालानि बान बान्दो बान्लानिफ्राय जोङो दैखौ दैखांनानै लाबो लाबोसे लाबोनायावबो अखानि दै नङाब्ला माने मो जां जाया आरो आबादा।
औ औ नंगौ
ओं दायो बिदिन्थि हिसाबै जोङो लानो हायो दा माइ आबाद ना। माइ आबादावहाय दाखालि साननैसो बिराद खरान जाबाय माने अखायानो गैया बेबायदि जादोंमोन आरो बेयावहाय मा जाबाय जोंना खोथिया खुबैनाय मानायफ्रा बहुद लेट जाबाय आरो नङामोनबालाय सिगांनि बोसोरफोरावहाय आमथिसुवा जोंना आमथिसुवाया फैगासिनो दङ ना? आमथिसुवानि सिगांनो गायनाय फुनाया माने सोरनाबा सोरनाबा फ्रायानो जोबखायोमोन आरो खिन्थु देग्लाय बोथोरनि थाखाय अखानि थाखायनो मा जादों गोनां जादों फाव सायलांनो गोनां जादों आरो आबादनि बिथिङावनो बुं औ आरो गोरान ओनसोलफोरावहाय मा जायो बान्दो बानला खाथियाव गैयाब्ला जोंहा अखानि दैखौ नेनानै गायनो गोनां खेथिखौ खालामनो गोनां जायो आरो आबादखौ खालामनो गोनां जायो। बेनिफ्राय आरो बानलु बानलु खेथियावबो जोंनो गोबां बिबांनि अखानि गोनांथि अखा मोनाब्ला जोंना बानलु खेथियाबो मोजां जाया। आरो फारसेथिं मा होनो बानलु खेथियावहाय जोङो मालसिन खौबो ना खोबनायावहाय मा जायो बे माल सिनाथ' बहुद गरम सान्दुं दुंबाय थायोब्ला मा जायो फुलिफोरा रानज्रबनो हमो बिनि गरमजों हाव हाव गरमजों रानज्रबनो हमो आरो जायनि जाउनावहाय जोंहा आबादनि बिथिङावहाय गोबां खहा जायो बेनि फ्राय आरो अखा गैथाराबा ओमफ्राय मा जायो एम्फौ एनलाफ्राबो आबादखौ खहा खालामनो नागिरो। माने फारफ्रोमबो बिथि ङावनो जोंहा अखानि गोनांथि दङ जिब जुनार दाउसिन दाउला मानसि दुमसि गासैबो बिथिङावनो जुदि जोंहा अखा हाबाय थायाब्ला मा जायो बोथोरा गरम जायो बायदि रोखोमनि बेराम आजार जों जोङो भुगिनांनो गोनां जायो जायनि जाउनाव बेहाय गोबां सुबुं माहारियानो मा जायो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दंग' दंला जाम्फै नाला फ्राव जुदि दै थायाब्ला होनबा ना एम्बु खांख्राइ फाय साम' बेफोरो मा जायो खहा जायो जायफ्रा जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा। साम' खांख्राइ बेफोरो बेफोरो खहा जायो आरो बिलो फाव जुदि दैया रानज्रिं लाङोब्ला नाफोरा बबाव थाबावगोन बेबायदि जायो आरो। दा अखाया औ
अ नोंथांमोननिथिं माने दा बोथोर हिसाबै माने दैलां बोथोरखौ माने अखाजों अखाखौ मा अखाखौ नेनानै माइ गायोना ना ओरैनो दंग' दंलाफोरनिफ्राय माने माइखौ मावो।
अ फ्रायानो फ्रायानो नोंथां जोंना बिथिंजाय अखाखौनो नेनो गोनां जायो। मानोना जोंनि आ इयावहाय एसे रानस्राव जायगायाबो। अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ। अन्थाइ दङ फारसेथिं आरो गोजौ गाहाय। जायगाफ्रा। बेनिफ्राय दलहा दलहायाथ' बहुद खम बेनिफ्राय आरो दैयाबो जोंना अखा गैथाराबाथाय रानलांनो हमो। खमावबाबो खमावबाबो जोंना तिन सारि लाखसोनि बाजेटजोंसो माने दैखर गंसेखौ खुरनो हायो बिराद रोमै रोमै नुहरलायो आरो दिरुंङा सोबाबो सोख'नो हायै। बोखांबाथाय आखाइ सालायलायनाय जायो आरो। आरो बेबायदि एसेबां गोरान ओनसोलावहाय जुदि अखाया थोबसेबो हायाब्ला माने दैयानो रानज्रिंलांजोबो माने मोना। जायो। दमखलानो बुं रिङानो बुं
औ नों। बिथांनि ओनोला मानि होआरि ओनसोल। सोल आरोना।
औ औ हाजोआरि ओनसोल। नो हाजोआरि ओनसोलनि खोथा बुंनायावहाय आं मोनसे खोथा गोसोआव फैबाय। बे हाजोआरि ओन सोलाव जोंनियाथ' गेजेरसो जायो नालाय।
औ औ।
थाराव जे जुम आबाद मावो बेफोर आबाद खौ अखानि गेजेरजोंसो मावनाय जायो नङा होमबा नों थां?
नोंगौ।
गैयाब्लाथाय बिसोरबो बे आबादखौ मावनो हाया जायो आरो। अखाखौ नेनो गोनां जायो। दा नोंथां नोंथाङा जेनेबा अखाया माबोरै सोमजियो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दा अखा सोमजिनायनिथ ओरैनो आङो बांद्राय बेनि बागै मिन्थिया थेवबाबो एसे आं बुंनोसै आं जिखिनि मोनदाङो माने अखा सम सोमजिनाया ओरैबायदि माने बै जोमै गुफुर गुफुर जि जोमै बिरोना अख्राङाव
औ।
अ बे माने लै-लैथोनि दैया माने उथियो नो बे जोमैयाव माने जेब्ला बारा बुना लाङो होनबाय जोमैखो लैथो गेजेराव बे लैथोनि दैखौ माने बार लैथोआव दै बार फाखन बारोना बै बार बार फाख फनजोंनो माने गिदिं गिदिं गिदिं माने दैया जोमैयाव उथियो होननानै मि थिना मोन दों आरो, औ। बे जोमैया लाना फैनानै जेब्ला सौग्रावफैगोन जोमैजों जोमै ओ जेब्ला सौग्रावो बे अब्लानो माने अखाया माने दैया गोलैयो होननानै माने मिथि दों आरो आङो। ओ बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आंबो बां माने हानद्रेद फारसेन होननानै बुंनो हाया।
औ औ औ। औ नंगौ नोंथां जोङो अखाखौथ' जों बयबो मि थियो दैनिफ्रायनो सोमजियो होननानै नङा होमबा दंग' नाला बिलो बायदिनिफ्रायहाय जेब्ला सानदुं दुङो होमब्लाना खुवा बायदि
औ औ।
नोंथाङा माला ओ मालाबा नोंथाङा नोजोर होफेरदों?
औ होदों।
गरम ओं फुरा दुंखावबाथाय औ औ दुंखांबाथाय मा जायो गोजौआव बिरलाङो बे गोजौआव बिरलांनायनि फ्रायनो जोमै सोमजि नानै जोमैनिफ्रायनो अखा हायो। बेनिफ्राय- जोंनोथ' सुबुं माहारिया अखा अखा गैयाबा जिब-जुनार, मानसि-दुमसि। बिथिंजाय बिफां-लाइफां बायदिफ्राबो थांनानै थानो हाया जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा बिफां लाइफांजों जोबोद खा थिं सोमो दों दङ बिफां-लाइफां गैयाब्ला सुबुं माहारिया जोबस्रांलांगोन जायनि जाउनावहाय जोङो बा जुनावहाय सासे सुबुङा फांसेब्लाबो बिफां-लाइफां गायनांगौ होननानै आयदाफारि जोंना आसाम सोरकार ओम भारत सोरकारा जोंनो। होदों नङा होमबा! गाहायनि थाखाय बिथोन होदों दा जोंना बिफां ओं मा मा होनो अखा गैयाब्ला बिफां लाइ। फाङा थांगोन जानो नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला थाङा। औ थाङा ना बिफां लाइफाङा जुदि अखा गैयाबा जों मालाबाबो फोथांनो हाया जायो आरो। दैफोरखौ जोङो लुबाय थानांगोन अखा गैथाराबाबो बेनिफ्राय जुदि जोङो फांसे बिफांखौ गेरेमसा साइस्थ' गोनां खालामनो थाखाय जोङो मा नांगोन जोंनो अखाया जोबोद गोनांथि आरो गोजौनिफ्राय गोलैनाय अख अखाया जोबोद गोनांथि आरो बेजों लोगोसे जोंहा लबर लबर बिफां लबर बिफाङाबो अखानि दारसो आथा ओंखारो जेसेबांनो अखा हागोन एसेबांनो आथा मोनगोन आरो आरो साहा बि बिफां साहा बिफांखौबो जों हमनो हायो। हमनानै लानो हायो अखा हाथाराबा मा खालामो साहा। साहा बिफांनि बिगोमा फोर दै सारनो गोनां जायो बुहुद खस्थ'नि गेजेरजों मेसिन सालायनानै बरिं लागायनानै सारनो गोनां जायो। नाथाय अखा गोलैथाराबा नाथाय मा जायोन बे दै होनायाव बेबो माने बिजौया मोजाङै लावनबोआ जाहैदों।
औ माने थोजासे थोजासे माने दैखौ नांगौ आरो ना उम।
अखाया जेसेबांनो बारा जागोन एसेबांनो बिलाइाबो ओं खारबोगोन आरो।
औ।
बे जाहैबाय बेनिफ्राय आरो गोबां खेथि बाथिफोर दङ अखाजों सोमोन्दो थानाय। दाउसिन दाउला ना जिब जुनार बेफोर गाद सिब्बो मा अखाजों सोमोन्दो दङ आरो।
औ औ।
जोङो ओरैनो जोंनि सादारन दै आरो अखानि दैनि गेजे जेरावबो जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो। जों जुदि दमखल रिंफोरावहाय सिरनानै मोननाय बा खावनानै मोननाय दैया जोंना आलादा जायो। अखानि दैया आलादा जायो आरो अखा अखाजों जुदि गोजौनिफ्राय गोलैबोजोबनो हायाबा बरफ महरावबो फैयो जोंना। अखाया बेबायदि आरो बेनिफ्राय मा होनो दैनि दैयाबो मा जायो गुसुसिन जायो ना। नोंथां अखानि दैया गुसुसिन जायो ओमफ्राय जोंनि औ औ। जों खावनानै मोननाय दैफ्रा इसेबाबो माने फाराग खौ जों नुनो मोनो आरो दे होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना।
औ दे नोंथां दे दे गोजोनथों।